खोनादों ना नोंथाङा? औ मा मा खालामदों नोंथाङा दायो?
आं नोंथां नै ओंखामसो जानो नागिरदों आं।
औ दसे सम आंजों सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा मोनसे आयदानि सायाव।
औ नोंथां सावरायजागोन दे बिदिब्लालाय।
औ बिदिब्ला नोंथां आं आयदाखौ लाना फैदोंमोन नोंथांनि सेरावहाय जे गोदोनि सुबुंफ्रा माबायदि जिउ खुङोमोन आरो दानि सुबुंफ्रा माबायदि जिउ खुङो दा माने गोदोनि
सुबुं आरो दानि जुगनि बेलायाव मानि एसेबाबो फाराग जों नुनो मोन दा बेफोरनि सायाव नोंथांसे फोरमायथि होगोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां ओ फोरमायनो हागोन बिदिनो नोंथाङा जि सोंलु सोंदों एबा बाथ्रा सोंदों बिनि सायाव आं बुङो जि मोनथिबो बा मोनदांनो हादों एबा मोनथिबोदों बिदिनो गोदो गो जि जोंनि बर' सुबुंफ्रा बिदिनो जि-जिउ खुंबोदों आथिखालाव जिउ खुंबोदों गोबां फारागनि बिदिनो गोदोनि समावथ' जों जिउ खुं जिउ खुंनायनि राहा बा जों बा थांना थनि थाखाय जों ओ बांसिनानो आबाद मावना जायोमोन मानो होनबा जों बे समाव सोलोंथाइनि गियान गैया सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो सुबिदा गैया गारि मथर गैया जोंनो बेफार फालांगि मावनो थाखाय जोङो हथाय बाजार खाथि आ खाला गैया बिनि थाखायनो जोङो बे समाव जोङो ओ जाय सुबुं जाय सुबुंफोरा गोदोनि समाव जिउ खुंबोदों बे समाव जों बिदिनो ओ आबाद मावनाय जायोमोन बिदिनो दैज्लां बोथोराव माइनि आबाद मावनाय जायो। मेसें बोथोरावबो जों माइनि आबाद मावनाय जायो जेरै आसु नो बेफोरखौ जों आबाद मावो। आ संसार खुङो संसार खुङोमोन आरो ना जेन दैज्लां बोथोर बिदिनो। न'आव जानो थाखाय बिदिनो जोङो बिदिनो गोरान खेथिबो मावनाय जायो आरोना बिदिनो। ओ जेरै लाव फान्थाव औ लाव फान्थाव। बिदिनो ओ बायदिसिना था सुमब्लि बिदिनो थास' जों थास' गायनाय जायो बिदिनो बायदि खुमब्रा फिथाइ बेफोरखौ गायनाय जायो मानोना गोदोनि समाव बिदिनो ओ जाय सुबुंआ बिदिनो माइ गैया एबा बा हा गैयामोन बेफोर बेफोर सुबुंफोरा बिदिनो ओ बिदिनो बबा दाबसे आ बर'फ्राथ' गोदो समाव हादान सिफायोमोन नालाय बिदिनो हादान सिफायनानै जोङो हाग्राफोर दानस्रांनानै बिदि गोरान खिथि एबा आबाद मावनाय जायोमोन आरोना। बिदिनो हादान सिफायनानै आबाद मावनाय समाव गोदोनि समाव बिदिनो जाय सुबुंफोरा आबाद माव आबाद मावनानै बिदिनो ओ गोदोनि समावथ' रां रां रुफानि जेबो ओ थाब्लाबो बिराद खम बाहायोमोन आरोना। मानो होनब्ला सुबुंफोराव थाइसे थाइनैयानो गोबां बुरजामोन आरो। गोदोनि समाव बिदिनो ओ सोरबा सोरबा बिदिनो हाथाय बाजारफोर थाब्लाबो बिदिनो गोदोनि समाव ओ सोलायलायनायसो जायोमोन आरो बिदिनो। माइरंनि सोलाय बिदिनो मैगं थाइगं बिदिनो नोंनो जि जि बुस्थु नांगौ नों बेखौ हमना ला नोंथाङा ओ माइ नांगौबा नोंथाङा ओ मैगं थाइगंनि गेजेरजों लाव होनानै माइरंखौ लाबोनाय बिदिनो नोंथाङा खुमब्रा नांगौबा लावजों सोलायनानै खुमब्रा लाबोनाय नोंथाङा जुदि था सुमब्लि नांगौबा खुमब्राजों सोलायनानै था सुमब्लि लाबोनाय। जुदि नोंथां खुमब्रा नांगौबा था सुमब्लि सोलायनानै नोंथाङा आरो बिदिनो ना बेदर लाबोनाय बिदिमोन आरोना गोदोनि समाव सोलाय सोलाय सोल'जों सोलिनायखौ नुदोंमोन आरोना ओ नोंथां। बिदिनो गोदोनि समाव बिदिनो गोदोनि समाव सोरबा सोरबा जाय सुबुंफोरा बिदिनो ओ बोथोरजों ओ आबाद मावो नालाय जाय समाव बोथोरजों आबाद मावनाय मोननाय जाया। बेफोर समाव गोदोनि समाव बिदिनो माइ माइरं गैयाब्ला बिथांमोना बिदिनो था सुमब्लि रुनानै थास' रुनानै एबा जोगोनार सिनो जानानै थायोमोन आरोना गोदोनि समाव। बिदिनो ओ संख्रि साहाफोरजोंनो बेफोरखौ जानानै थायोमोन आरो गोदोनि समाव आरो बिदिनो जों हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं बेफोरखौ जों बांसिन जायोमोन। जायनि थाखाय गोदोनि समाव सुबुंफ्रा बेमार आजार जाब्लाबो खम जायोमोन आरोना। बिदिनो दा आथिखालाव ओ गोदोनि समाव जिबायदि संसार जिउ जा बाहाग खुङोमोन नाथाय जों आथिखालाव गोबां आलादा नुयो आरोना। गोदोनि समावथ' गोबां मोगा मोगि जेंना जिउ खुंबोयोमोन आरो। ओ बिदिनो हान्था मेलानि अबावबा मोनसे अ ओ लोमजाबा साजाबा डक्टरफ्राव लांनो थाखाय गोबां बिदिनो मोसौ गारि बा बिदिनो गराइ गारिफोरजों लांनाय जायो। आरो आथिखालाव जोङो आथिखालाव गोदोनिफ्राय गोबां बेफोरबायदि खौनो मोनबाय आरो आलादा आरो आथिखालाव जोङो नुनो मोनो गोदोनि समाव जिबायदि मोसौफोरजों एबा खदालरफोरजों जावनाय आबाद मावोमोन आथिखालाव जों गोबां ट्रेक्टरफोरजों जों दसे समावनो जों आबाद मावो। जायोमोन बेफोर दा गोदोनि समाव जिबायदि आइजो माहारिफ्रा न'खराव थानानै जिबायदि हौवाफोरनि सिं सिङाव थानानै जोङो ओंखाम संग्रा बायदिसिना जायो। नाथाय जों आथिखालाव उननो होनबाय हौवाफ्रासो बांसिन न'आव न'आव थायो नालाय आइजोफोरा बांसिनानो बांसिनानो बिदिनो हाथाय बाजारफ्राव आरो बाजारफ्राव बिनो मैगं थाइगं फाननानै ना बेदर जानानै ओ जिउ खुंबोनानै गावनि फराय गावनि गथ' एबा ग' खौ ओ सोलोंथाइ लानायाव सोलोंथाइ लानायाव ओ रांखान्थि आरजिनानै फोरोंनायखौ नुनो मोनो आरोना। नाथाय जोंनि ओ बिदिनो दानि जुगावथ' हौवाफ्रा बिदिनो गोबाङानो जोङो सोलोंथाइनिया जौगाबाय नालाय सोलोंथाइनि गेजेरजों सोरबा सोर बे बायदि रोखोमनि हाबा मावो बेनि अनगायैबो जोङो दानि जुगाव गारि मथर सालायो। बेनि अनगायैबो जों गोबां बायदि रोखोमनि फालांगि मावनानै जों जिउ संसार जानायखौ मोनो आरो। दानि जुगायाव जोङो जाय सुबुंना सोलोंथाइनि गियान दं एबा गुन दङ जाय सुबुङा लाजिनाय गैया लेखा फराजों सोमोन्दो गोनां बेफोर सुबुंफ्रा दानि जुगाव जिउ खुंनायाव गोबां गोरलै जानानै फैबाय आरो ना गोदोनि समाव जिबायदि जिउ खुङोमोन नाथाय दानि जुगाव जों जोबोर गोरलैउ खुंनायखौ नु मोनदों आरो ना नोंथां। बिदिया नोंथाङा आं आंनि बुंनाया गोलाव जाबाय नोंथाङा दा नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां दा नोंथाङा एसेबाबो गोबाङानो जे फोरमायलांबाय गोदोनि आरो दानि सुबुंफोरनि जिउ खुंनायनि बेलायाव नोंथाङा गोबाङानो फोरमायलांबाय। दा बेफोरनि बेलायावबो माखासे एफा एने आं माने एसे थालांबावनाय जि जिउ खुंनाय बेलायाव बेयो खोथा बाथ्राफोरखौ आं एसे नोंथांनि सिगाङाव बुंफोरना होनो आंनि एसे एनि जि मोनदांथि दा जों गोदोनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि सुबुंफोरा माखासे गोबांथार दुखु जारलानि गेजेरजों जिउ खुंबोयोमोन। बा मोनसे जि माखासे खामानि जेरै दाउ अमा फिसिनाय माखासे जि जोम जानानै फाननानै जानाय गावनि नांगौफोरखौ सुफुंनाय आरो माखासे मैफोहुर खालामनानै गोदोनि सुबुंफोरा जिउ खुंबोयोमोन माखासे एम्फौ फिसिनानैबो गोदोनि सुबुंफ्रा जिउ खुंबोयोमोन दा बे फोरनि बेलायावहाय दा जिबायदि गोदो दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबोयोमोन दा बेफोरनि बेलायावबो जों एसे फारागखौ नुनो मोनदों गोदो जेरैबायदि ओ बर' सुबुंफोरा बे गोदोनि सुबुंफोरा्रा माखासे दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबोयोमोन बे दाउ अमाखौ माखासे गावनि जे रोंगौथि एफा एनै रोंगौथि थानायाव बेबायदि फिसिनानै जिउ खुंबोयोन नाथाय दानि बे सुबुंफोरनि दाउ अमा फिसिनाय बेयो एसे आलादा रोखोमनि जों नुनो मोनो माखासे जि लेडिसिन बायदि आयेनफोरखौ जोङो दाना बायदि आरिफोरखौ होनानै गोनोखो आदबजों दिहुनाय माखासे दानि जुगनि दाना बायदि आरिफोरखौ होनानै दानि सुबुंफ्रा खम समनि गेजेरावनो दाउ बायदि आरिफोरखौनो फेदेरनानै फोलावनानै ओ हा हाथाइ बाजारफोराव खम समनि गेजेराव फाननानै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। दा आबादनि बेलायाव बुंनो थाङोब्लाबो गोदोनि सुबुंफोरा माखासे नेचारेल बे अर्गेनिक गोबोरखि हासार आरो बायदिसिना बिदिनो मोसे खानस्रि खिनि हासार बायदि आरि हासारफोरखौ बे जगायनानै आबादफोर मावोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरनि माखासे जि आबाद मावनायनि आदब बेफोर एसे सोलाय सोल' जाबोनो हमबाय बे गोदोनि सुबुंफ्रा जेरैबायथ' अर्गेनिक आदबजों आबाद मावोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा माखासे बि गियानारि आदब खायदाजोंसो आबादफोरखौ मावनानै दिहुुननाय जों नुनो मोनसै। दा जों बेफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला माखासे आबादनि बेलायाव मोनसे आबाद मावनाय स मावहाय मसे रासायनारिक हासार जखौ जों इउरिया आरो बायदि बायदि हासारफोरखौ बाहायनानैसो दानि सुबुंफोरा आबादफोरखौ मावनाय जों नुनो मोनसै दा बेफोरावहाय म जोंहा बेराम आजार फोराबो जोंखौ जानायनि उनावहाय लासै लासैनो जोंनि देहाफ्राव माखासे बेराम आजारफ्राबो साग्लोबनो हमनायखौ जों नुनो मोनसै दा गोदोनि सुबुंफोरनि आबादनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा जेरैबायदि गावसोरो अर्गेनिक आबजों जे आबाद मावनानै जायोमोन फानोमोन गुबुननोबो हाथथाय बाजारफ्राव फाननानै जाहोयोमोन दा बैफोरखौ जानानै माखासे गोदोनि सुबुंफोरा गावनि देहा सोलेराव माखासे बेराम आजारफोरखौ माने होबथानाय जोंफोरबो मोनसे मोजां खामानिमोन होननानै बुंनो आं सानो माने दा जेरैबायदि सुबुंफोरा आबाद मावदों बेयो एसे माने जोंनि देहायारि जि जेंना हेंथा गोनां बेफोरखौ जों बुंनांगोन द दानाय लुनायनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला गोदोनिसो ओमफ्राय जेरैबायदि गावनि आखाइजोंनो दानानै लुनानै माखासे गोबांथार जि जोमफोरखौ फाननानै जेरैबायदि फाननो होननानै जि हाथाय बाजारफोराव फाननानै माखासे रां आरजियोमोन दा जों बैफोरखौ बांसिन जों दानि जेनेरेसनाव जों नुनो मोननायखौ जों नुनो मोनला हानद्रेदआव जे टुइन्टि पारसेन्ट बायदि बायदि। बायदि आरिफ्रावबो जों माने नुनो मोनला इसिबां मानिे जों दानि सुबुंफोरनि दानाय बायदि आरिफोरखौ जों नुनो मोनला आरोखिा जेरैबायदि गोदोनि सुबुंफोरा माखासे मिथिंगायारि आदब खायदाफोरजों मिथिंगायारि जे माखासे आगर आखाइफोर जेरै जों बुंनांगोन जे दिंखिया आगर माखासे फारौ मेगन हाजो आगर आर'नाइफ्राव जि आगर एरो बेफोरखौ जों माखसे नुनो मोनला मसे दख'नाफोर दानाय बायदि आरिफोरा गोदोनि सुबुंफोरनि गेजेराव जेनेरेसनाव दंमोन नाथाय दानि जों दानि जेनेरेसनाव जों दानाय लुनायनि बेलायाव जों इसिबां मानिे नुनो मोनला दानि जेनेरेसनाव मोनाखसे बिगियानारि आदब खों जुनाय माखासे मसििनारि बायदि आरि जों जि दानानै लुनानै दिहुननाय हाथाय गेजेराव फाननाय बायनानै गाननायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो दा एसे आरोबाव दानि जे सुबुंफोरनि जिउ खुंनायनि बेलायाव मोनसे सोलोंथाइनि बेलायावबो जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सुबुं बेफोरनि सोलोंथाइनि हाराबो एसेबां मानि माने जौगानाय नङामोन खममोन दा बे बेफोरनि बेलायावबो जोंसे गोबां फारागफोरखौ जों नुनो मोनो आरोखि दा दा माखसे सोलोंथाइनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला दानि सुबुंफोरनि सोलोंथाइ लानाया दा जों जेरै'बायदि फरायसालि बायदियि कलेज बायदि यारिफोजों गोबांथार जौगा मागा दा माने ओंखारनायनिफ्राय ओंखारबोगासिनो जों बेखौ नुदों दा। दानि सुबुंफोरा माखासे गोजौ सोलोंथाइ लानानै जेरै'बायदि गोदोनि सुबुंफोरा जे बुङोमोन माखासे आइजो फोराबो माखासे सोलोंथाइनि बेलायाव माने गोग्लैसोनायमोन‌। माखासे आइजोफोरखौ गोदो सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव खम माने इसिबां मानि ओ चान्स होआमोन जों बेखौ नुबोदों। दा दानि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला दानि आइजोफोराबो। जे हौवासाफोरजों हौवाफोरजों समान समान सोलोंथायाइ लानानै गावनि आथिङाव गसंनानै बा न न'खरखौ सुंथाबोनाय जों गोबांथार नुगासिनो। ओ जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि गोदो ओ सुबुंफोरा मसे गोबांथार आइजोफोरनि सायावहाय। माने गाहाय लेभेलाव दोनोमोन आयजोफोरखौ। दा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनला। ओ गोबांथार सोलोंथाइ लानानै हौवाफोरजों समान सो मोनबा हौवाफोरनिफ्राय बांसिनसो सोलोंथाइ लानानै दानि आइजोफोरा माने गाव गावनि न'खरखौ गाव सुंथाबोनो बावसो मोसे दा नोंथां जोंहा गोदो आरो। दानि सुबुंफोरनि जिउ जिउ खुंनायनि बेलायाव जोङो। बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबांथार नो खोथा ओंखारो जि बुगौ माने खोथायालावगै दा बेनिखायनो समाबो जाबाय जोंहा बेनि नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोनना नै आं गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। दे होमबा नोंथां दोनथ'लायदि।